हेलौ खोनादोंना नोंथां?
उ ह
खोना हादोंना?
औ नोंथां खोनादों। नोंथांङा नोंथांङा खोनादों ना?
नों खोना हादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
बे मारै बिदि जाखो? हेल'
हेलौ
र'दै आंनिया फन फैगासिनो नों दानथ'नो नाङा खोनाहैदोंबा? आनावजेबो आवास खोनाफैनो मोनाखै।
जागोन।
हेल'
औ दायो खोनादोंना? हेल'
हेलौ खोनाहादोंना नोङो?
औ आं खोनागासिनो नोंथाङा खोनादों?
औ औ औ खोनाबाय खोनाबाय थारैनो।
थांजों ओ सुब फुंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि सायाव एसे राय्लायनो सान्नाय
थारैनो हागोन।
थाङाबो रायलायनो हागोन ना एसे सम?
खोनायाखै।
औ नोंथाङाबो माने ओ आङो दिनै सुबुंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि सायाव एसे रायलायनो नागिरनाय।
औ।
औ नो माने नोंथाङा एस सम होनो हागोनना?
औ हागोन हागोन थारैनो हागोन।
नंगौ माने ओ सासे सुबुङाथ' माने सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय होनोब्लाथ' मिथिखागौ ओ खोनादोंना?
औ औ खोनागासिनो दे बुं।
नंगौ ओ जिउ खुंनाय बुङोब्ला जोङो ओ सानसे एबा फुंनिफ्रायनो सासे सुबुङा जे सिखारनानै बियो मा मा खालामो एबा ओ बिथांनि बिनि जिउआव मा मा ओ खामानि एबा मा सा मा जायो बेफोरखौनो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय बुंनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ थारैनो।
नंगौ बेबादिनो माने ओ बेनि बागै नोंथाङाबो माबा एसे बोंनो हागोन नामा?
नंगौ जोबोद मोजां आं दा ओ जोङो समा गोदोबो आरो आथिखालबो एखेयानो। दा बिनि गेजेराव सासे मानसिया जिउआव खामानि मावनांगौआ बयनिबो बान्दा माने बयनिबो माने बेयो मोनसे मावखानांगोन खा खामानि आरो। दा बेखायनो जोङो ओरैनो समखौ आगारनो नाङा। मानो होनोबा जोंहा स'मा जोबोद मैल' गोनां मोनसे जोंनि जिउनि। बाहागो। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो समखौ माखासे गावनि ओ थिखानाय सुबिदा बायदियै समखौ बाहायोब्ला जों जिखुनु जोंनि साम फ्रोमबोनो जिउआव थांनानै थानायाव जों खामानिखौ मोजाङै मावनो हायो। जेरै नोङो सानफ्रोमबो जिउआव माखासे ओ जों मोजां मोननाय खामानि हायो जेरै बेफोरखौ नोंङो रुटिन खालामनानै लानांगौ फुंङाव नोंङो थाब सिखारनो थाखाय मोनाबिलियाव थाबैनो ओंखामखौ जानानै दसथा मोनाबिलिनि दसथानि बारनो नांङा जोंनि उन्दुनाया खमसे खम दसथानिफ्राय दसथानिफ्राय उन्दुनानै जोंङो फासथासोआव सिखारनांगौ बेनिफ्राय थाब सिखारनानै हायोब्ला सुबिदा जायोब्ला मरनिं अवाकखौ जों खालामनानै लानांगौ बेनिफ्राय नंगौ बेनिफ्राय नोंङो दुगैयै लोबै नोंनि जा सानसेनि मावनो गोनां खामानि बेखौ मा खालामनानै लानांगौ रुटिन खालामनानै लानांगौ जेनेबा खालामनां जेनेबा खायफा जाय मावबाय थायो बिसोर अलरेडि बेहा हेबिट जाखायो आरो बे बेबायदि हेबिट मोजां हेबिट जायोब्ला मोनफ्रोमबो खामानियावनो समजों लोगोसे मोनजोबनो हागोन आरो। नों जिउआव हाखु दाखु बे बे खामानिया नोंना खम जागोन आरो नों बेबायदि सानफ्रोमबो जोंनि जिउआव मावनाय खामानिखौ जों बेजों गाहायै बेखौ जुरिनानै लानो हायो जुदि जोंहा बेबायदि सिस्टेमेटिक खालामनानै लायाब्ला जोंङो हाखु दाखु हाखा दावरा खामानिफोरा मोजां जाया आरो
नंगौ नंगौ नों थारमाने जोबोर मोजांङैनो फोरमायनानै होबाय।
दा आरो औ खोनागासिनो
औ माने नोंथाङा जोबोद मोजां बुंबाय नंगौ बेबादिनो माने सरासनस्रा सुबुंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय बुङोब्लाथ' बेनो नोंथाङा जेरै बुंदों जेरै फुङाव सिखारनानै आरो संनाय खावनाय माने बेयो सासे आइजोनि होनोब्लाथाय सासे बिमा एबा सासे आइजोआ फुंङावनो सिखारनानै माने जानाय लोंनाय एबा बेनि बेबस्थाफोरखौ खालामनानै माने गाव माखासे आइजोफोरा खामानियाव थांङो आरो माखासे आइजोफोरा माने न'आवनो मावो आरो माखासेया माने बायजोआव थांनायखौ जों नुनो मोनो बेबादिनो जोंङो आरो जुदि बिहा गथ' गथायाइ दंङब्ला माने गथ' गथायाइफोरखौ मोजांङै माने स्कुलनि थाखाय एबा फरायसालिनि थाखाय खाय बेखौ मोजांङैनो ओंखारहोनानै माने फरायसालियाव थिनहरनायानो माने सासे आइजोनि
नोंगौ माने बे नोंगौ नों नों जाय खोथाखौ बुंनो आवगायदों बेबो नंगौ दा आं बेखौ बुंनो लुबैयो सासे आइजोआ गावनि फिसाखौ फोरोंनाय फेदेरनाय
नंगौ
से नाम्बार दायथ' जानानै थायो बेनि उनाव बेनिनो बिफा गथ'नि बिफाबो बेहाबो दायथ' थायो दा जोंङो सासे बिमाखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बे गथ'नि बिमाखौ बे गथ'नि बिमाया जेब्लायबो माने गथ'नि सायाव नोजोर लाखिनानै जों खामानिखौ मावनाय जायो गथ'आ लोमजादों नामा गथ'आ ओंखाम जायाखै नामा गथ'आ माबाफोर उसुबिदा जादों नामा। बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै खामानि मावनाय जायो बेजों लोगोसे बेयो माखासे बे समाव बे गथ'खौ मा खालामहोनांगौ बे समाव गथ' खामानि मावनाय समाव बा फरायनाय समाव बे समावनो बिमाया मा खामानिखौ माव ननानै लानांगौ बेफोरबो सासे बिमानि मोनसे दायथ' गोनां खामानि मानो होनोबा गथ'आ स्कुलाव दोननानै फैबाय बेनि उनाव नोङो फैनानै न'आव माखासे संनाय खावनायनि खामानि थायो जि सुनायनि खामानि थायो दा बेफोरो सामफ्रामनि खामानि आरो बेजों लोगोसे जोंनाव थागोन माब्लाबा न'नि सिथ्लाया हाग्रा जाबाय बेफोरखौ मा मा बारायाव मावनो बेसेबां समाव मावनो आरो सोरबा आलासि दुमसि फैगोन बेफोरावबो जोङो सम होनो गोनां जायो दा बेफोरबायदिखौनो आं सानो सासे आइजोआ ओ सासे गथ'खौ नायनायजों लोगोसे बेयो सासे गथ'खौ नायनो थाखाय बे ओ दाइन बोसोरसोखौ गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। जोनोमनिफ्राय। गथ' जोनोमनिफ्राय दाइन बोसोरनि उननिफ्राय ओ जोङो एसे आखाइया रेजेङो अब्ला नोङो बे गथ'नि जानाय थानायखौल' थांलाय फैलनायखौल' दिथा होनो गोनां जायो। अब्ला जोङो बै माखासे दाइन बोसोर बिना अलरेडि गेबस जानानै थाखाबाय। माखासे न'खर फोथांनायनि नाजानायजों। बै उननि फैनाय माखासे मोजां समाव बेयो गावखौनो ओ बे मोनसे लेभेलाव थायालासिनो गावखौनो मोनसे आपग्रेड बेनिफ्राय आंहा गोदान खामानि मावफिननो हानायनि सुबिदाखौ लानांगौ होनना जोंनि आइजोफोरखौ आं बेबायदि साग्रिद जाजानो लुबैयो। मानो होनबा जेरै फोरांदों जेरै ओंखाम ओंख्रि संदों जेरै हाथाय बाजाराव मैगं लायनानै मोनादों बेबायदि थाबाय थायोब्ला जोंनि ओ बिमा समाजा जौगाबोनायनि लामायाव थानाय नङा जाय साफा सानै ओ सरखारि साख्रि मावो बिथांमोननि गेजेरावल' माने एसे एनै सोलायनाया फैगोन दा जोंनि गासैबो गामि ओनसोलाव थानाय आथिखालाव बयबो हिनजावफ्रानो फरायबाय बिजाब फरायबाय मिथिगौ मा माव हावा मा जायो मा खालामनांगौ दा ओंखायनो जोङो माखासे समनि उनाव जों फिसा खांनायनि जेब्ला फिसाया देरो बिनि उनाव जोङो खुद मोनसे आं बिदि खामानि मावगोन आ आंनि जौगानायनि थाखाय आंनि न'खर न'खरनि थाखाय आंनि समाजनि थाखाय आंनि हारिनि थाखाय बेबायदि ओ इनिसियेटिभ टारगेट थानांगोन आरो नङाब्ला बे जाफुंसार जिउ जानो हानाय नङा।
नोंगौ नोंथां। नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय माने सासे आइजोनि सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै। नंगौ नोंथाङा जोबोद थार बाथ्राखौनो बुंदों बेबादिनो माने ओ ओ हौवाफोरनिबो माने ओ एखे आरोना। खामानिया बेबायदिनो माने ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव बिथांमोनाबो बेबायदिनो गावनि मावनांगौ खामानिखौ ओ फुङाव सिखारनानै जायै लोङै गावनि खामानियाव ओ थाङो आरो। आरो गावनि खामानिखौ गोसो होना मावनानै फैनानै। ओ न'आव फैनायखौ जों नुनो मोनो बेनो माने
नंगौ आं बे खोथायाव जेनेबा मोनसे थाखौ गोसोखाङो। ओ जोंनियाव ओ आथिखालाव गामि ओनसोलाव गोबां गामियारि खामानि थायो बेयाव माखासे ओ जानाय लोंनाय जौ आरिया एसे आथिखालावबो सोलियो सोलिया नङा। दा बेफोरबायदि फ्राय जोङो लासैनो दोरदबोनो नाजानांगोन मानो होनबा जों गाहायै रंजानायनि थाखाय जोंहा रंजानाय फोरबो दं बेफोरखौल' बांसिन नोजोर लाखिनानै ओ गामिनि खामानिफोराव बेफोर लोंनाय जानायफोरखौ जों खम खालामबोनांगोन अब्लासो जोंनि समाजा लासैनो मोनसे स्टेनडार्ड आरो नायथाव बयजोंबो बाख्नायजाथाव जानाय मोनसे समाज जानानै फैगोन आरो। नङाब्ला ओ दिनैबो रायजो जोंनि मिथिं हाग्रा एवनाय दिनैबो मन्दिराव ओ मिथिं हाग्रा एवनाय बा बेरा खानाय बेफोरबायदि खामानिया जाबाय थायो जोंनि समाजाव गामियाव दा बेफोरबायदियावबो जोङो माखासे जानाय लोंनायजोंनो ओ गोबां समा जोंना बेखार थाङो आरो दा बेफोरखौबो जों सोलायनो
नंगौ नंगौ अब्ला दिनै दोनथ'नोसैना नोंथां?
नंगौ थारैनो।
नंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोनथों।